हेल'!
हेल'!
औ खोनादोंनाा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ होनबा जोङो दाहाय बर'फोरनिनो जा फोरबो बै माखासे जोंहा बर'फोरा माखासे माने फोरबो दङ बै फोरबोफोरनि गेजेरावनो जोङो जायखि जाया मोननैसो फोर बोनि गेजेराव जोङो फोरबोफोरखौ जोङो सावरायनोसै नोंथां एसे।
औ नोंगौ थारैनो नोंथा सावरायनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायग्रो दो।
औ नोंथां होमबा आङो जेरै बैसागु फोरबोखौनो आं एसे फोरमायग्रोनसै नोंथां‌।
नोंगौ।
औ जोंहा आ बैसागु होनोब्ला जोङो बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि माने देहा मोदोम गोरबोजों नां जाबनानै थानाय बा नांथाबनानै थानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो।
नोंगौ।
फोरखौ जोङो जाय फोरबोआव जोङो बयबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ माने रंजाया लासेनो जोङो थानो हाया जाय फोरबोआव। बि फो बि फोरबोखौ जोङो जेरै सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागो एबा संक्रान्ति होननानै बुङो। बै खालि जोङो जागायो। बे बे सान खालि जोङो मोसौखौ मान होनानै जोङो फालियो जेरै जोङो मोसौखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायो बा हाल एवनायाव आबाद मावनायाव बेफोरबायदि खामानियाव जोङो बाहायनायनि थाखायनो जोङो मोसौखौबो जोङो मान होनानै जोङो बै सानखौ जोङो बै सानाव बा ओ मोसौ बैसागो महरै जोङो फालियो।
नोंगौ।
बैसागोआव जोङो आ गुबैयै जोङो मोसौखौ बायदिसिना ओ बिबार माला गानहोनानै बा लाव फान्थाव जों खुबैनानै जोङो हालदै थाव गुबै जों हांगार लागायनायखौ जोङो फुननानै जोङो दुब्लिफो दुब्लि एबा जोङो दैमा एबा फुख्रिफोराव दैसाफोराव जोङो थुखैहैयो। थुखैनानै जोङो बै सानखालि उदाङै हगारनानै होयो। मानोना बै सानखालि जोङो मोसौखौ उदाङै हगारो जोङो जोनदाल होनानै दोना‌। थिग बेबायदिनो जोङो औ फिन मोनाबिलियाव आरो बे गलिनि ओ मोसौ खानाय दुरुंफोरखौबो जोङो ओ गोदानै गोदा गोदान होजोब गोदान दुरुंजोंसो जोङो मोसौफोरखौ खायो।
नोंगौ।
बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौ फालियो बे सानखालिनो आरो जोंनियाव मोनसे ओ खान्थि दङ। जोङो जायखौ जोङो बुङो गोखा गोखै जानाय। ओ बे गोखा गोखैनि ओ जानायाव जों ओ माखासे मैगंफोर जोङो नायगिरो हाग्रायाव नायगिरनानै लाइयो जोङो जायखौ जोङो जौसे से था जानाय होनोबा जों जौसे से था जोङो नायगिर नानै लाययो बेबायदि
दा नोंथाङा बे मैगंफोरनि मुंफोर खौ एसे मख'नो हागोन नामा माबायदि मैगंखौ बैसागुआव जौसे सेथा गोखा गोखै मुलि हिसाबै जादों।
नोंगौ ओ आं ओ बे मैगंफोरनि मोननैसो मुं ओ मैगंफोरनि मुंखौ आं मख'नि जेरै खुंखा, ओ लाफा सायख', दिंखिया, ओ खिफि बेन्दों बेनि उनाव जोङो ओ बेयो जायखौ माथिगालदाब एबा मा होनोमोन बेखौ ओमफ्राय औ औ औ ओमफ्राय जारि एबा जों उसुमै जाय खौ होनो बेफोरखौ ओमफ्राय आरो बिदिनो माने गोबां जेरै नोरसिं माने गोबां रोखोमनि दङ नोंथां बेफोरखौ जोङो मुख'जोबनो हानायाबो गोरलै नङा। औ नंगौ थारैनो नंगौ ओ बेबायदिनो जोङो औ माने जेसेबांखिनि जोङो माने जानो हानाय ओ बिफां बिलाइफोर बा बिजौफोर दङ बैफोरखौ माने बै सानखालि जोङो ओ एसे एसे एसे माने होजोबो आरो। होजोबनानै गलायनानै जोङो बेखौ ओ फा-खाजि एवनानै जोङो जायो। ओमफ्राय बै जानाय याबो माने ओंथि दङ बा माने जों बेखौ जानायनि ओ गोथौ ओंथि दङ। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय माने बैखौ जायोब्ला जोङो जोंनि बेमार आजारफोरा ओ गायो। एबा जोङो माने फैगोन गोदान बोसोराव जोंनि बेमार आजारफोरा जानो हायाथों बेखौ जोङो हास्थायनानै जायो लोगोसे जोङो आरो गोजाम बोसोर फोर खौ जोङो बिदाय होनाय जों बिदाय होनायनि मुङाव जोङो बैफोरबायदि गोखा गोखैखौ जोङो जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जानानै जोङो बे मोसौ बैसागोखौ जोङो ओ फोजोबो बिनि उनाव जोंहा फैलायबाय ओ से बैसागो एबा जोङो ओ मानसि बैसागो बै मानसि बैसागोआव जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ न' न'फोरखौ साफा स्रां स्रिं खालामनानै जोङो ओ गिबियावनो जोङो न'खरनि गिदिरफोरखौ बा बिमा बि फा बिदा गासै बिब' गासैखौबो जोङो खुलुमो खुलुमनानै जोङो बिसोरनिफ्राय बोर लायो। ओमफ्राय उन्दै ओ गिदिरफोराबो जोंनो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनानै होयो। जाहाथे ओ फैबाय थानाय बोसोराव मोजाङै मोजां सोलिलाङो ओ बेबायदिनो माने बोर होयो। बेनि उनाव जोङो बोरै बोर लाखांनायनि उनाव आरो फिन जोङो गामिनि थानसालिफोराव बा जयै रायजोनि थानसालियाव जोङो आर'ज गाबनो था ङो जाहाथे फैबाय थानाय बे गोदान बोसोराव जोङो जेबो जेंना जेंसि जाया बा बेराम आजार जाया खैफोद आफोद जायालासिनो जोङो जाहाथे जे बे गोदान बोसोरखौ बारहोलांनो हायो जों बेखौ हास्थायनानै इसोरनियाव जोङो आर'ज गाबहोयो बे सान बेबायदिनो जोङो नैथि बैसागुखौबो फो-फोजोबो बेबायदिनो आथिखालाव जोङो सान स्निसिम बैसागु बोथोर फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना
नंगौ थारैनो
ओमफ्राय नोंथाङाबो मोननैसो फोरबोफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा जेरै जोङो ओंखाम गोरलै जाना खाथि गासा आरो ओंखाम गोरलै बे मोननै फोरबोनि बागै नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमायना हो
जागोन नोंथां जोबोद मोजां नों बिथाङा बैसागु बर'फोरनि रंजानाय फोरबो बेखौ गुवारै आरो गोथौयै फोरमायनानै हरबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय साबायखर आरो दा जोङो बर'फोरनि गेजेरावनो थाबावनाय माखासे फोरबो बेखौ आंनि माखासे ओनसोलाव नुनाय सोलिनाय बेफोरखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायदिनि नोंगौ दा जोङो ओंखाम गोरलै होनोबा मोनसे बर'फोरनि बेबो मोनसे फोरबो बुंनांगोन मानो होनोबा बर'फोरा जेब्ला माइ गोबाव सम माने एप्रिल मे जुन जुननिफ्राय जागायनानै गायनाय जायो माइ खौ बांसिनै जुननिफ्राय जागायनानै जेब्ला अक्ट'बर नभेम्बर नभेम्बरफोराव नभेम्बर दिसेम्बर डिसेम्बर नभेबर बेबायदि गेजेराव मोनहैयो आथिखालाव माइखौ दा बेबायदि माइ मोननायनि खुसियावनो माखासे जोंनि माखासे धोरोम धोरोमारि माखासे सुबुंफोरा जेरै ब्रह्मआनो जा बा माखासे बा थौवरियानो जा बेफोरनि गेजेराव ओंखाम गोरलै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा ओंखाम गोरलै जानायनि खारना बेनो बेहाय मोनसे ओंथि दं आरो रहिस्स गोनां मानो होनबा गोबां खस्थ खालामनानै जों आबादखौ मावनाय जायो बेनिनो इसोरनि अननायाव जों आबादखौ मोनबाय होननानै ओ ओंखाम गोरलैखौ जोङो जाग्रोआलसै गाव जाग्रोलसै इसोरनो इसोरनि मुङाव बाउनाय जायो दा बै बावनाय जों लोगोसे जों गामिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ लेंहरनानै बेहायनो जयै रायजोयै ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेहाय माखासे ओ धोरोमारि फुजानि नेमखान्थि दङ बेखौ जों सावरायनो थांलिया मानो होनबा जोंहा एसेबांसिम मिथिनो गोनां गैया धोरोमारिनि माखासे नेमखान्थिखौ दा बेनो ओंखाम गोरलैयाव जोंहा गाहायै बयबो गामिनि ओन्दै गिदिर गासैखौबो लेंहरनाय जायो दा बेहाय सो ओ जानायफ्रा जेरै ओंखाम गोरलै होनबाथाय बर'फोरा था गान्दा आरो ना ना गोथां बेखौ खुब गोसोखाङो। मानो होनबा बे समाव जोंहा था गान्दायाबो बेदरा देरहैयो। माने गिबि थारुन थारुन मोनजाहैनाय बायदि जायो थारुन नङा। थेवब्लाबो थारुन बायदियानो दा बेखायनो ना आरो। बे समाव दैबो एसे राननायखाय जोंनि ओनसोलाव नाफोरखौबो मोनो गोबां मोजां मोजां ना मोनो
नाजों थारुन बानायगोन सोरबाया माइरं गोरलैजों अनला दाउ सं आरो बिदिनो माखासे जोंना बर हिसाबैथ गाहायै अमा बेदरा नांखा गोन अमा बेदरबो बायनाय जायो इदिनो जों सिगां समाव नुयोमोन ओंखाम गोरलैखौ मोनायाव बांसिनै जानाय जायोमोन मोना समाव ना? नाथाय आथिखाल बेयो सोलायनायखौ जों बुंनांगोन मानो होनबा? गोबाङाव मोनायावब्ला माखासे एसे गोजां बोथोरबो जायो नङा होमबा नोंथां बे सम मा जेब्ला जों ओंखाम गोरलै जायो दा बेहाय। गुसुआव खामानि मावनो उसुबिदा जायो आरो सिगां समाव जोंहा आथ आथिखालनि बायदि कारेन्टनि लाइट बेफोरो थोजासे गैयामोन। जोंनि बर' ओनसोलफोराव। सहर मोखाङाव दंमोन खिन्थु जोंनि बिथोरा जायगाफोराव। बेफोरो माने सुबिदा गैयालाय ओ मोनायाव। लायोमोन दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै ओ कारेन्टफोरनि ओ थोजासे सुबिदाफोर गैयिनि थाखाय आथिखालाव सानावनो बांसिन खालामनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां, औ।
आथिखालावबो माने जोंनि गोबां बर'फोरानो ओंखाम गोरलैखौ माने फालियो आरो
औ।
खौ मोनसे ओ इसोरनो होग्रोनाय मुङैनो बिमा लोखिनो बावउनाय हिसाबैनो जों बेखौ फालिनाय जायो आरो।
नंगौ।
औ नोंथां अब्ला जोंहा सावरायनायाबो बेखिनियावनो फोजोबदोनि नङा होमब्ला।
औ नोंथां औ जागोन दे नोंथां।
औ दे अब्ला नोंथांसिम आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे बिदिबा।